जजांाया
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ अब्ला जोङो बै दावबायनायनि आयदानि सायावनो आं माने सावरायनो सानदों आरोोना नोंथांजों नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हाग नोंथां हागोन हागोन
औ हब्ला दे जोङो बे दावबायनायनि सायावनो एसे सावरायनोसै जोङ दावबायनायनि गेजेरजों जोङो मा मा मिथिनो मोनो बा नुग नुनो मोनो बा जोङो बेबायदिनो बेनि गेजेरजों जोङो मा मा मिथिनो मोनो बेफोरखौनो एसे खेंफोरलायनोसै आरो
औ औ जागोन नोंथां जागोन
औ होमबा आङो बेनि बागैनो एसे फोरमायग्रोनोसै आरो जों दावबायनाय दावबायनाय होनोब्लाथ' थ जोङो माने जों सुबुं जिउआव बा सुबुंफोरा माने बयबो हायोब्ला बा सम मोननायाव जोङो बेरायनांगौ आरोना बेरायोब्ला जोंहा जोबोद माने माखासे मिथियै गियानफोरखौ जा बा नुयै बा रोङै गियानफोरखौ जों सोलोंनो हायो बा मिथिनानै मोनो जोङो बैफोराव जोङो राव राय्लायनायनिफ्राय लानानै बिसोरनि जिउ खांनायनि राहा बा फरायनायनि बा सोलोंथाइनि राहा बा बिसोरनि जानाय लोंनायनि राहा बिसोरनि माखासे आसार खान्थि बैफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो एबा मिथिनानै जोङो मोनो बे मोनसे जायगानि आसार खान्थि एबा राव सोलोंथाइ माखासे राहा एबा बेब'स्थाफोरा मानोना गुबुन जायो आरो गुबुन मोनसेनि बेफोरबायदि राहाफोरा आलादा आलादा जायो जों बेनिखायनो सम मोनोब्ला जों हायोब्ला माने दावबायनानै बैफोरखौ जोङो नायथिंनांगौ एबा जोङो सोलोंनानै लानो नाजानांगौ आरो जोबोद जोंनि थाखाय मोजां जायो बेबायदिनो आङो दावबायदों माखासे जोंनि खाथि खालानि रायजोफोरावनो दावबायदों आरो आं नोंथां जेरै मेघालय अरुनााचल बा सिक्किम बेफोरबायदि रायजोफोराव दावबायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ओमफ्राय बेफोर थांनानै बिसोरनि मिथिंगानि गेजेराव जोङो जेरै मेघालयफोराव थाङोब्ला बिसोरनि जायगाया हाजो गोबां माने दैफोर दङ ओमफ्राय दै बाज्रुमफोर जोङो नुनो मोनो बैफोराव थाङोब्ला जोंनि गोसोआ ओरैबायदि गोजोननाय मोनो जे जोङो माने बबेबा आ माने जेबो दुखु जारला गैयै बबेबा माने गोजोन माने जायगायाव एबा गोजोन फुरियाव जोङो दंफैयो जेन बेबायदि जोङो गोसोआव मोनदाङो जोंनि दुखु दाहाफोरखौ जोङो बावगारनो हायो बेबायदि दावउबायनायनि गेजेरजों आरो बिसोरनि माखासे जोङो रावफोर बा बिसोरनि थानाय जानायनि राहाफोरखौ जोङो मिथिना मोनो बा नुनानै मोनो जों बे दावबायनानै फैनायनि गेजेरजोंनो थिग बेबायदिनो जोङो अरुणाचल रायजोआबो बा हादोरसायाबो बेबायदिनो उम सेम माने एखेखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिसोरनि ओ बेफोर जायगा फोरा मानोना गरम बोथोरब्लाबो जोबोद गुसु थान्दा बेबायदि थाबाय थायो। उम नाथाय जोंनि जोंनि दा आसाम बा बे आसाम रायजोआव बा जोङो बैफोर रायजोनि आलादा रायजोफोराथ' गोबां दा गरम बोथोराव ओ गोबां गरमजों नाख्रेब जायो जोङो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय आं आरो बे सिक्किमाव थांबाय सिक्किमाबो ओ फ्राय बेबायदिनो आरोना नोंथां ओ हाजो हाला ओ लामाफोरा हाजोनि सेर सेर थांनाय ओमफ्राय बेबायदिनो बिफां - लाइफां जोङो नुनो मोनो। ओ जोबोद बेबायदिनो माने समायना आरो माने बैफोर ओ जोङो रायजोआव थाङोब्ला मा जायो बिसोरनि माने रायजोफोरा बा बेफोर हाजो हाला बेफोर गुसु बेफोर रायजोफोराव जोङो माने ओरैबायदि साफा माने नुनो मोनो आरो। बिसोरनि जायगायाव जानला मोनला मुवा बेसादफोरखौ गारलाबाया बा प्लास्टिक बायदिसिनाफोरखौ जोङो जाखांनायनि उनाव ओ ओ गारलाबायायनायखौ जों नुनो मोना बा लामाफोराव बेबायदि मैला ओ जें जाबोरफोर गारनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोना। ओ बिसोरनियाव माने जोबोद ओ मोजाङै बिसोरो साफा सुफायै बिसोरो लाखियो। गावसोरनि रायजोखौ ओ बेफोरबायदिखौ जोङो सोलोंनो हायोदि माने बैफोरो ओ बैफोरबायदि गारनाया बे आबहावानि थाखाय बेसे ओ गाज्रि बा ओ माबासो खहा गोनां बेफोरखौ जोङो ओ मिथिनानैबो जोंनि जायगायाव जोङो बेफोरखौ गारो नाथाय बैसोनियाव बेफोरनि बिसोर बेफोरबायदि मोजां मोन्दांथिया बिसोरनियाव दङ आरो बिसोर जायनि थाखाय बिसोरनि आबहावायाबो बिराद गुसु माने थाजिम गोग्गो जोङो मोननो हायो आरो नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदिखौ माने बिसोरनि आबहावाया ओ गुबुंले नङा आरो बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। अ' होमबा नोंथाङाबो जानांगौ गोबां बेबायदिनो जायगाफोराव दावबायबाय नोंथाङा बेफोराव दावबायनानै माबायदि ओ रोंमोनथायाइ बा माबायदि ओ मा मा मिथिनो मोनदों बा मा मा सोलोंनो हादों बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ
औ।
द द न दा मानसिफोरा बोरै दा दावबायनायखौ मोजां नुयो नङा होमबा।
नंगौ।
जों आरो बा माला बा जोङो ओ मा होनो नखरनि फेमिलिजोंबो जों दावबायो। दावबायनाय होनोब्ला माने मोजांबो नाङो आरो थिग बिदिनो आं गोजानथाव लावबायाख लावबो लायखनो आं थाग्रा जायगायावहाय आं दावबायनायनि नामआवगाय ओ आंबो आं नसायबा रावराय मावावजि नलाय
नंगौ।
नोंगौ।
गोबां समायना समायना दै दै माबायाव बानायदों। ओ समायना रमायना दै बोहैनाय दैनि नायनो थाखायबो समायना ओ जोबोद समायना जायगा आरो। खिनथु आं बै समावहाय ओ बेसेकलियाव जों बेखौबो निमा ससे मोननानै हायो बा जों थांजानाय नायलनो हायो। जोबोद समायना गोबां दावबायारि जायगायाबो जोबोद समायना जेरै जों थाङोब्ला ओ डिसिम्बर मासावहाय सि दानाय लांजानाय जानाय लोंनाय ओ गाननाय जोमनाय गासैखौबो जों माने बेवहाय ओ नुहैजोबनो मोनो आरो। बिसिनि मोसानायनि मो सानाय। खिन्थु बेयावहाय माने बिसिनि माखासे
औ।
सिबो देखायजोबो हिसाबै जों बिसिनि नियम निथिफोरखौ जों बेयावहाय माने नायनो हायो आरो बिसिनि गासिबो आरो गोबाव दाब दाब जायगानि गुबुन गुबुन गोबांआव गोदान गोदान जायगानि मानसिफोर बेयावहाय फैयो। माखासे ओ बेबायदिनो जोंनाथ' ओ बा ब्रैदिन खालि जायो बे आरो गिदिर गिदिर सिंगारफोर लाबोयो बेवहाय माखासे जोंङो बलि बिसिनि गान खननायखौथ' जों नुनो मोनो जों माने गोबां आरो इदिनो हाग्रा जायगाखौ बानायनानै ओ ओ गिदिरफोर दानानै जों थानो हायो बियावनो हर थानो हायो। लावखार ओंखाम जानो हायो गोबां बर' मानसि बेवहाय लावखार ओंखाम दाहैयो दाब दाब जायगानि बेयावहाय ज' ज' थांनानै गाव गाबागाव ज थयो बेबायदि बेबायदिनो बे थासारिखौ नुहैनानै आं जोबोद गोजोनबोनाय मोन्दों
नोंगौ।
ओमबा नोंथां जोंङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै।
औ नोंथां औ जोंना समावबो जाबाय।
दे नोंथां ओमबा।
औ दे